औ औ नोंथां खोनादों
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बर'फोरनि जोंनि बे बर'फोरनि दानाय लुनायखौ लानानै आं नोंथांजों सावराय नागिरदों दोंमोन नोंथाङा सम
नंगौ औ नोंथां हायो
औ जों दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो गाव गायनि गाननाय जोमनाय जि जोमखौ जोङो गावनि आखाइजोंनो जों दानानै जोङो गानबोनायखौ नुदोंमोन नोंथां आरो जेब्लासिम बर'फोरा समाज आरो गामि दानानै रायबो रायजो जाबोदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा गाव गावनि हिसानजों गाव गावनि माने जेथर माने जायखौ जोङो खुन्दुं थुननानै ना जे नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो खुन्दुं थुननानै गाव गावनि खसाब गाव गावनि दख'ना गामसाफोरखौ बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दाबोदोंमोन होननानै जों जारिमिननिफ्राय मिथिनो मोनो आरो जों बर'फोरा दासिमबो जोङो दिनै आखाइ हाबाखौ जोङो बर'फ्रा रोंगौ दानाय लुनाया जोंनि थाखाय माने एंगार हायै ओ जायनि गेजेरजों नोङो गाव गावनि दख'नायाव जोङो गोबां गाबनि जोङो दिनै आगर एरनायखौ नुयो बिदिनो दिंखिया दिंखिया आगर हाजो आगर बिदिनो फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब बिदिनो दाउस्रि हाजो आगर बिदिनो गोबां लाइफांफोरनि महरखौ नुनानै जोङो दावराय आगर बेफोरखौबो जों बर'फ्रा जोंनि गावग्रा गावसोरनि गानग्रा दख'नायाव जोङो सेबखां होनानै जोङो एरनायखौ नुयो आरो बर'नि गोदो आइजोफोरा बिथांमोना जिखौ नुयो मिथिंगानि महरखौ नुनानैनो बिथांमोना एरनो हानाय बिथांमोननियाव मोनसे गोहो दंमोन आरो नाथाय दिनैनि आथिखालनि मानसिफोरा ओ माने हिसानजों जेरै जि दानाया एसे खमायलांनायखौ जों नुबाय नोंथां गोदोथ' जोङो गोबां जि जोमखौ जोङो न'खरफ्रोमबो जोङो साल खुन्था ओ थांबानो जोङो नागिरनानै मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबांलिया एसे खम जाबाय आरो जायखौ जोङो दायो बेफोरखौ जोङो उइभिंफोराव जोङो दानाय जायो आरो नोंथां जायजों जोङो माने फालांगि खालामनो हायो उइभिंआव दानानै नों बिदिनो गाव गावनि ड्रेस फोरखौ नोङो फाननानै जोङो रां खामायनो हायो गोदोथ' जोंनि बर'फोरा बिदि रां खामायनो थाखाय बा फाननो थाखाय बिदि दानाय लु नाया एसे खममोन आरो गाव गावनि गाननो थाखायल'सो जोङो खुन्दुं थुनोमोन जेरै गिबियावनो जोङो जिफोरखौ जोङो माने माइरंजों जोङो सोमहाबनानै लानानै जों खुन्दुंखौ मोनसे मोनसे दिहुनानै जोङो जेथरजों माबानानै जोङो बेखौ थु थुननानै लायोमोन आरो मुस्राफोराव आरो बुं जोङो इसान दानायाव जोंनो गोबां आइजें आयला नांगौ जायो दिरै सान इसाननि खुन्था नांगौ जोङो बेजोंनो जोङो माखु नांगोन जोंनो मुस्रा नांगौ जोंनो बिदिनो जोङो गोबां आइजें आयलाखौ जोङो इसानजों ओ हिसान जानो थाखाय जोङो आइजें आयला नांगौ जायो आरो गोबां आइजें आयला बेफोरखौ जोङो खायसेखौ जोङो जायखौ मोना बेफोरखौ जों बायनानै लायोमोन। बिनिफ्राय जोङो जि दानायखौ जोङो सुरु खालामोन आरो गोदो हेफाजाब होलायोमोन आरो जि जोम दानायाव जेरै खुन्दुंखौ नोङो थुनना लाग्रोबोला नों बेयावनो सोरखौबा सोरखौबा जोङो सानै साथाम आइजोफोरा ज' जानानै जोङो हेफाजाब होलायोमोन आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय दायो आथिखालाव जोङो जि दानाय बा दानाय लुनाय हाबाखौ बिदिनो खालामबोबाय थायोना दायो नोंथांमोननि साइडआवहाय
नंगौ नोथां। दा जि दानाय होनोबाथ' जोंहा बर'नि बेबो मोनसे हारिमु माबा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहाथ' बेबायदि बर'नि सुबुंफोरा बिदि बाहेरनि जा लानायफोर गानामोन जि
औ
जों जि गानो जों गाव खुन्दुं लुनानै जों गाव हारसिंनो न' जों न'आवनो दानानै हिसान दानानै जों गावसोरानो दख'नाफोर बानायना बा गामसाफोर बानायना दा बा बेफ फोरखौनो गस्लाफोर बानायोमोन आरोना जखौ जोङो बिदिनो गानोमोन दा बेनो माब्रैहाय दानाय जायोमोन होनब्ला। जोङो गुबैयै जे लाथा एम्फौ फिनानै जोङो बेनिफ्राय फिथोब मोनोमोन बे फिथोबखौ दै गुदुङाव दोनना सोमनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय फिथोबखौ जोङो खुन्दुंखौ लुनाय जायोमोन आर ना खुन्दुं लुनाय दा बेबायदिनो खुन्दुं दिहुननाय जायोमोन फिथोबनिफ्राय आरो। माथानि खुन्दुं बे माइरं बा ओंखाम ओंखामजों जों बेखौ सोमना दोननानै गुरै खालामोमोन आरोना ओमफ्राय बे उाव बेखौ जोङो माबायावहा सोमनानै माइरं माने ओंखामजों सोमनायखौ जोङो बाहेरायाव दिहुनना जों लाम खालामना दोनोममोन आरो बे उनावहा लामा दोननायखौ जोङो सान्दुंजों लामनानै गोरान जालानानै बेैखौ बुस्रायोमोन आरोना ओंखामफोरखौ। बुस्रानानै बेखौ आरो जोङो थुन्दोमोन आरो बे खुन्दुंखौ मुस्राफोरावहाय मोस्राफुनना लायो जोन्थोरजों मुस्रायाव थुमनानै ओमफ्राय सोरखियाव दोनग्रोयोमोन सिगाङाव सो याव मेररायग्रोना लायो सोरखि बेखौ बेरायग्रोननायनि उनावहा जों बेखौ मुस्रायावहा जोनथोरजों बेखौ जों थुनो आरो ना बेखौ दा बिनि उनाव जोङो सान सोंनानै लानाय हिसानखौ जोङो इसान सलियावहााय दोननानै बेवहाय माखु फोरावहा बाहायनानै बेफोरखौ जों दानाय जायोमोन आरोना गामसाफोर बा दख'नाफोर बे माथा माथानि दख'ना होननाय जायो बा माथानि गामसा बिदिखौ जों दानाय जायो आरोना आथिखालाव जों बेबायदिनो दानायखौ नुनो मोनो दाबो आरो गोबाङानो बायनानै लानाय बाजारफ्राव मोननाय दख'ना फोरखौनो होन गामसाखौनो होन बा आथिखावथ' गंफा गंफा गामिफ्रावनो जोंङो दख'नानि दखान बा जि जोमनि दखान नुनो मोनो बेफोर बायदि आरोना नोंथां आरो जोंनि आथिखालाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो गोबां रोखोमनि डिजाइनफोर समायना समायना डिजाइनफोर होनाय जों दख'नाखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेखौ बिथांमोना बेसेन गोसायाव फानो बा बिनि दिमान्द दं आरो बाजारावहा बेखौ दख'नानि आरो नोंथां जोंहा हाबा जाबोला हिनजाव गोदानफ्रा बेबायदि मुगानि दख'ना बेफोर बादिखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेहाय दख'ना थावसि दख'ना बिदन बिदिखौ गानो आरोना जोंनि बर' सुबुं आइजोफोरा
औ
बेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'ना दङ आरो बायदिसिना गाबनि दख'ना दं आगरफ्राबो बायदिसिना दं नोंथाङाथ' मख'खाबाय जोंहा बर'फ्रा मा मा आगर दायो आरो बे बेजों लोगोसे जों सानजारि बर'फोरखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बिथांमोना बांसिन नो अग्रं दखना गाननायखौ नुनो मोनो आरो बे गोदोनि आबै आबौमोननि समावहा आबैमोना बांसिनानो अग्रं दख'नाखौ गानोमोन आरोना नोंथां बे अग्रं दख'ना ख'नायाव बायदिसिना रोखोमनि आगरफोर एरनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै हाजो आगर दावराइ मोख्रेब फारौ मेगन दिंखियानि बे जिथु आग'रा
औ
औ बेफोर बादिखौ जों नुदों आरोना नोंथां गोबां रोखोमनि जोबोद समायना समायना आगर एरनायखौ जों नुदों आरोना बा नुनो मोनो आथिखालावबो ओरैनोबाबो न'आव थानाय समाव सरासनस्रा थानाय समावहा बांसिनानो जोंनि बर' सुबुंफोरनि बा बर' आइजोफोरा बा सिख्लाफोरखौ होन जेनबा गामियाव थानाय समाव बा न'आव थानाय समाव आरै सानजारि बर'फोरा माबाखौ गानो आरो बे अग्रं दख'नाखौ गानना थायो आरो ना बेयो मोजांनो आरोना गरम दिनफोरावहा मोजां जायो होनो आरोना खोस बारा खस थ गैया बेबायदि आरो ना नोंथां आरो बेबायदिनो दङ जोंहा ओ आर'नाइ आर'नाइयाथ' जोंनि सिनायथि होनजायो आर'नाइसोखौ गुबैयैनो औ आर'नाइखौ जों गोदोनायाव लायो बा जोङो सनमानफोर होनायावहा जों आर'नाइजोंनो सनमान होनाय जायो बा आलासि बरायो नङा होमबा आथिखालाव ओ जोंनि गुबैयै आर'नाइ होनबा जोङो गुबैयै जोंनि गाबफोरा आर'नाइनिया गोजा गोथ थां ओ गोमो फान्थाव गाब बेफोरनोमोन नङा होमबा
औ
गोदोनिफ्राय जों गा जिथुबा जों गानबोनायखौ जों नुबोदोबोदों बा जोंनि आर'नाइनि गाबखौखौ जों नुदों गाबफोरखौथ' गोदोनि सुबुंफ्रा मिथिंगानि बे बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरजोंनो बानायोमोन जोंनि खुन्दुंनि गाबफोरखौ गोदो औ बे खुन बे खुनखौ थुननानै खुन्दुं दिहुनोमोन आरोना
औ
बेफोरखौ दानो थाखाय गोदो औ बेफोरावहा गाब खौ होनाय जायोमोन आरो बे जायखौ जों इंराजियावहा कटन होनना बुङो ना
औ
औ बे खुंनिफ्राय खुन्दुं दि
नंगौ औ नोंथां बुंनाया जेनेबा जों गो बां जोंनि गाननाय जोमनायाव जोङो गोबां जोंनि आगरफोरखौ जों एरखांनाय जों नुयोमोन नङा हो मबा नोंथां आरो नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि बे आर'नाइ बर'नि मोनसे बे सिनायथि आरो जोंनि बे लांगा द ख'नाया जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि जाय दख'नाखौ गानोब्ला सारा मुलुगावनो मिथियो बिथाङा बे हारिनिफ्राय फैदों आरो बिथांनि ओ माने माहारि बे बा बिनि हारिनि होननानै जों बर' हारिनि होननानै जोंखौ सिनायो आरो आर'नाइखौ जों गोदोनायाव लायोब्ला गोबां मानसियानो जोंखौ सिनायो बेबा आर'नाइखौ बर'नि बियो मोनसे जि आइ टेक मोननाय नङा होमबा जायखौ खौ जोङो जचग्राफिकेल इनडेक्सआव बेखौ सोरबाय दख'ना दिनै जुग्राफिकेल इडेक्स आव सोबाय अब्ला जों मिथिनो हायो जोंनि दख'ना औ
नोंथां
मिथिनो हायो जोंनि गाननाय जोमनाया जोंनि माने जोंनिफ्राय रावबो सेनानै लांनो हाला आरो। बेखायनो जोङो ओ जोंनि बे गाननाय खसाफोराव जोङो जिखि जाया नोङो बानायनानै लाया मानो जों दिनै आर'नाइनिबो गस्ला खालामनानै लानो हायो नङा होमबा आर'नायनिबो दिनै गामसा खालामो नाथाय दिनै जायगालायै जायगा आर'नाइनि गामसा बारायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय बेखौ जोङो माने अपमान खालामनाय जायो आरो। जुदि नोङो देहायाव जोमनायखौ बनायोब्ला बेखौ जोमनायखौ हायो नाथाय गाननायाव बोरैबा असुबिदा नुयो आरो आर आर'नाइनि जुदि ओ गाम रुप बुं बा आर'नाइनि जुदि सिनखौ जुदि होयोब्ला गामसायाव बोरैबा नङा आरो जायखौ जोङो गोदोनायाव सोरखौबा गेदेर मानसिफोरखौ जों खनमान होनायाव जोङो आर'नाइखौ होनाय जायो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो एसे बेलेग नोजोर जों नायफायनाय जायो आरो जुदि गामसयाव होयोब्ला बेखायनो जोङो बन्द' खालामनाय जादों होननानै बे खौ जोङो मोनथिबाय औ अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
ओम दोनथ'बाय दे नोंथां गोजोनथों।